हेल'
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हललाथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
दे नोंथां नोंनोबो जासिनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आयदायानो जाहैबाय दैज्लाङाव मोननाय मैगं थाइगं आरो मेसेङाव मोननाय मैगं थाइगं मोननैनि गेजेराव आङो मोननैखौबो सावरायगोन दैलाङाव मा मा मैगं मोनो आरो मेसेाव मा मा मैगं मोनो आरो बेफोरखौ माबोरैहाय गायनांगौ एबा फोनांगौ आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव रायलायगोन ओ जोङो गिबियावनो लाग्रोसै मेसेङाव मोन मेसेङाव मोनग्रा मैगं थाइगंखौ गिबियावनो बुंग्रोसै आं नोंथांनि सिगनाव जोङो मेसेङावहाय गोबां बांसिन मैगंखौनो जोङो मेसेङाव मोनो जेरैहाय लाइ, लाफा, मुला, गाजर, कफि, फुल कफि, आलु, मटर बेफोरखौ जोङो ओ गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरो बिसोरो एबा बे मैगंफोरनो अखानि गोनांथि जाया। बिनि थाखायनो अखा हायै बोथोराव बेफोरखौ गायनाय जायो। जेरैहाय जोङो गिबियावनो आलु गायनायखौ लाग्रोदो आलु गायनो थाखाय जोङो हालौवनानै लानोनांगौ हाखौ मोजाङै ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आलुखौ गाजा गोनां एबा गाजाबेरनायखौ जोङो बेखौ बायनानै लाबोनानै आलु जुलिखौ हाथायनिफ्राय बायनानै एबा न'आव थाखाबाबो हा गुसुफ्राव जोङो आलुफोरफोरखौ दोनोबा बे गाजा बेरो। बेयो बेथ' गाजाखौ जोङो आलुखौहायो गिदिर गिदिरब्ला जोङो बबे बबे साइडजों गाजाया बेरदों बेखौ जों हाखावनानै गायनो हायो एबा हाख्लासि जोङो गायनो हायो जे दिं आलु गायनो थाखाय हालेवनायनि उनाव जोङो सिन बोनानै लानानै बे बेखौहायो नांगोलजों बोनानै हाखर खालामनानै लाग्रोनांगौ। बे हाखराव जोङो आलुखौ ओ फारि फारियै गायलांबानो एबा होलांनानै खोबफिननानै खोबफिनबानो जायो बिनि उनाव जोङो मास मोनसेसोनि उनाव जोङो आलुवा जुदि रज'नानै एसे गोजौसिन गोजौ गोजौ जायोब्ला जोङो बेखौहायो आलि खोनानै आलुखौ आलि खोनानै लाग्रोनांगौ जाय जायनि आलिखोनाया जाहैबाय ओ हाया गुरै जायो बे हा गुरै जानायाव बेदरा आलु बेदरा थांनो थाखाय गोरलै जायो आरो जोंहा दंबावो लाफा। लाफायाव जोंहा दंबावो गिबियावनो जोङो हाखौ फोनानै ओ हाल एवनानै गुरै खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनावहाय ओ लाफानि मोजां जोलै एबा बेगरखौ जोङो दैयाव सोमनानै लानांगौ। दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै ओ रोजाद्रायबो फोरान नाङा। एबा गेसेंद्रायबो फोनो नाङा बेबायदि मिडियामनि जोङो ओ फोनानै लाग्रोनांगौ। फोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेनि ओ जुदि लाफाया गिदिर जायोबा जोङो खेबसेल' खा-खाजाया बियो खेबनै खेबथाम मेरलाफोर खानानै जोङो बेखौ जानोबो हायो न'आव एबा जोङो फाननानै ओ माबा मोनसे बायनानै लानोबो हायो न'खराव। रांनि गोनांथिफोरखौबो सुफुं सुफुङो। बेल' नङा आरोबाव जोंहा दंबावो ओ लाइआबो बेबायदिनो जोंहा एखे रोखोमनि लाइआबो जोंहा ओ जोंहा बे बेबायदि लाफाया जेरै फोदों बेबायदिनो फोनानै लानांगौ आरो बेबो जोंहा बाजाराव हाथायाव फाननानै जों बेजों रां आरजिन रां आरजिनो हायो। आरो बेल' नंबवा जोंहा मेरला रोखोमनि मैगं दंबावो जेरै दुन्दिया। दुन्दियाखौबो जोङो बेबायदिनो जों होनानै लानो हायो। दुन्दिया जाहैबाय मोनसे ओंख्रियाव होग्रा एबा ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामग्रा ओ मैगं होननानै बुंनो हायो जोङो ओ जेरैहाय जोङो बेखौबो दैयाव सोमनानै बिनि बेगरखौबो जोङो दैयाव सोमनानै फोनो हायो एबा फोनांगौ जायो। ओ आरो दंबावो जोंहा बेवहाय फुल कफि एबा बान्दा कफि जों बेफोरखौहायो ओ हाथायाव एबा बाजाराव जोङो ओ जो बिनि जोलै एबा माबाखौ बेगरबो बायनो हायो जोङो नङाब्ला जोङो फुलिबो बायनानै जोङो बेखौ लारि लारियै सिनबोनानै गायनो हायो ओ बेफोरखौ जोङो गायनायनि उनाव खुल ख खुल फुलकफि एबा बान्दा कफिया जोङो खेबसे खेबसेल' जाजाग्रा एबा खेबसे खाखांनानै जों खाबानो बेयो जाजाला बेवहाय एबा बिनिफ्राय मोनफिनला गुबुन मोनसे फिथाइ जोङो बेखौ मोनफिनला। ओ बेजोंबो जोङो गुवार गायना गुवार गायोबा जोङो एबा बुरजा हायाव जोङो फैयोबाय एबा गायो ओ रां आर्जिनो हायो फाननानै जुदि फैयोब्ला जोङो बिनि फुलिखौबो फाननानै जों रां आरजिनो हायो दैज्लाङाव मोनग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा दैज्लाङाव बांसिन मैगंखौनो जोङो मान लानाय खौ जोङो मोननो हायो जेरै खुमब्रा जोगोनार लाव फोरला आरो मैथा। बेफोरो जोंहा दैलाङाव मोनग्रा। बेफोर जाहैबाय बिसोर मैगंफोरनो जाहैबाय जोंहा अखानि गोनांथि जायो। बे अखायाव जोङो ओ अखा नङाब्लानो बिसोरनि थाखाय जाया बाराद्राय अ अखा हाबाबो बे मैगङा थावरिनो हाया आरो अखानि बिबाङा जोबोद खम जायोबा जोङो बेवहाय मैगङा गाज्रि जाया एबा जोङो बेखौहायो मिडियामनि बिबांनि अखा मोनोब्ला मैगङा बयनिख्रुइबो साबसिन जायो। दैज्लाङाव मोनग्राफोरा जेरै जोङो खुमब्राजों खुमब्राखौ जोङो बिनि बेगरखौ दोननानै एबा ओ हा हा सिङाव हासार गोनांआव हा गायना होनानै बेखौहायो जोङो बैसां होनानै लानांगौ बैसां होनानै जोङो बेखौ मानला होनानै मानला होनानानै जुदि फिथाइया थायोब्ला जोङो बेखौहायो ओ फानहैनो हायो बाजारफ्राव थायसेयावनो थायसेयावनो जोङो बेखौहायो ओ ब्रैजि एबा बाजि रांनिबो फाननो हायो। बेल' नङा जोंहा दंबावो आरोबाव दङ फोरला फोरला मैगंआबो जोंहा बेबायदिनो जायो फोरला मैगंखौबो जोङो बैसां होनानै लानांगौ बैसां होननानै जुदि जेसेनो हायो एसेनो बे ओ बैसां मान लानानै बांसिन फिथाइखौ मोननो हायो जेरैनो बाजाराव बेखौहायबो थामजियाव ब्रैजि रांनि केजियाव सेरसेयाव जोङो बेबायदि फानहैनो हायो। बेजोंबो जोङो रां खामायनानै न'खर सालायनो हायो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मैगं थाइगं आबाद मावनानैबो जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो बेल' नंबावा जोंहा दंबावो आरोबाव जोगोनार जोगोनारखौ जोङो आलु गायनायावबो आलुजनि आलुजों जोङो बेखौ मेसेंआवबो होफानो हाबावोसो। बुंनो थाङोब्ला बे मैगंखौ दैज्लाङावबो आरो मेसेंआवबो मोननो हायो जोगोनारखौ। आलु गायनायावबो जों जोगोनारखौ होनो हायो आरो दैज्लाङआवबो जोङो बेखौ गायनानै बैसाग होनानै बेजोंहायो ओ फिथाइ थायोब्ला जोङो बे फिथाइफोरखौ फाननानै जानो हायो आरोखि ओ दैज्लां मेसेंनि अनगायैबो जोंहा मोननैबो बोथोराव मोनग्राबो दंबावो जोंहा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो गायनानै गायनानै एबा फोनानै लायोबा जोङो बांसिनै रां आरजिनो हायो एबा जों बेजोंबो जोङो न'खर गावनि न'खरफोरखौ दैदेनलांनो हायो। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं नोंनि मैगं मैला आयदानि सायाव बुंनायखौ खोनानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दा आङो मोनसे आयदानि सायाव फोरमायलांनो सानदों बे जाहैबाय लेखा बिजाब लेखा बिजाबनि सायाव आं बुंनो सानदों लेखा बिजाबानो जाहैबाय मा बेखौ लेखा बिजाबखौ बांसिनानो मा ओ फरायग्रा बा लिरग्रा बेबादि होननानै बुजियो सुबुंफोरादि लेखा बिजाबफोरखौ गोदोनिफ्रायनो फराय फरायै ओ गोरों गोरा जाबोनो हादों बेखौ बुजियो दा लेख लेखा बिजाब फरा होनोब्लानोखि मोनसे मा होनो सुबुंनि गोनांथार मोनसे फरायनाय आदबल' बेफोरबादि बिदि होननानै बुंनाया जों बिजाबखौनो जोङो गासैनिबो माने बेआव जेसेबां बुहुमाव थानाय खना खनलानि बागैबो जोङो बिजाबनिफ्रायनो मोनथिनो हायो एबा माखासे ओ मिनिनाय फेस्ला आखु बेफोर गासिखौबो जोङो बेफोरखौबो बिजाबाव मोननो हानाय जायो आरो दा बिजाबा जाहैबाय मा सुबुंफोरनि मोनसे गियान बिजों बेबायदि होननानै बुंनो हायो जोङो ओ बिजाबनिफ्रायनो सुबुंफोरा गियान मोनबोदों माखासे सुबुंफोरा जाय जाम्बा जाम्बि सिगां समाव ओ लेखा रोङै बेफोरबादि बांसिन गोदोसोनाय थानाया दा लेखानि गेजेरजोंनो बिसोरो जोबोद दावगाबोनो हानाय जाबाय ओ सिगां समावहाय मामोन मानसिफोरा लेखा बिजाब बेफोर बा सुबुङा गाव गावनि गुन एबा गियानखौ गाव गावनि हारसिंआवल' ओ मोनथिनानै थानाय जायोमोन एबा गुबुननो फोरमायनो हाया जायोमोन आरो बे समाव बेहाय मा खालामदों जायफोर बै जाम्बा जाम्बि बेफोरबो मा जाबोखो जाय सानस'नो हाया बुंस'नो हाया बा मोनथिज'नो हाया बेफोरबो लासै लासै सोलोंनायनि गेजेरजों बा गुबुननि आइदिआ एबा गियानफोरखौहाय मोन मोननायनि गेजेरजों बै लेखायाव बिजाबाव फरायनो रोंनानै बिसोरबो बेबादि गियानखौ बाहायथाव जायो बा माबा मोनसे खालामथाव जायो बेफोरबादि गियानखौ बिजाबनि गेजेरजोंनो मोनबोनो हानाय जादों आरो बिजाबाव जोङो गासै ओ गेलेग्रा बा माबा माबि ओ जायखिजाया मैगं थाइगंआनो होन बा टाउन सहरनि बाथ्रायानो होन बा ओ खौरां बिलाइनि बाथ्रायानो होन बेफोरखौबो जोङो मोनजोबनो हायो एबा बिनि सायाव बुंथिनाय बेफोरबादि बाथ्राखौबो सोरबा सासे मोजां लिरगिरिआ एबा गोरों गोरा बेफोरो जायफोर गियानि सुबुंफोर बिसोरो लिरनानै दोनोब्लानो बेखौ गासैबो सुबुंफोरानो फरायनायनि गेजेरजों बिनि गियानखौ लानो हायो एबा मोननो हायो आरो दा बिजाबानो जाहैबाय मा ओ माने सुबुंफोरखौ सोरां बिजों एबा मोनसे ओ मोजां थासारिआव लाबोनो हानाय बेफोरखौ खालामदों बिजाब फरायनानैनो सुबुंफोरा गावनि ओ माखासे ओ थासारिफोरखौबो सोलायबोनो हादों सिगां समावहाय ओ सुबुंफोरा मा खालामोमोन खालि आबाद मावनानै जानानै गावसिनि जाय बै रोंगौथि मावनाय बेफोरखौल' मावनानै जानाय बा बेआवनो सामफ्रामबो जानाय थानाय बिदिल'मोन माबा मोनसे मोजां बिगियानारि आदबजों गोदान माबा मोनसे दिहुननो रोंनाय बेफोरबादि गैयामोन आरो लासै लासै बिजाब बा माबा माबि बिदि लिरबोनायनि उनावहायसो बै माखासे दिहुनथाइ बा गाव मावनानै जाग्रा जिनिसफोरा बा माबाया बेफोर खौ बे माखासे लिरगिरिफोरा नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बेखौ लिरै लिरै दोनदों आमफ्राय बे लिरनानै दोननायखौनो गुबुनफोरा फरायनो मोनबाय बेबादि ओ जिराद बा मुवाया माबायदि जायो बेफोरखौ ओ बे लिरनायनि गेजेराव फरायनानैसो जोङो बिजाबनि गेजेरजों बांसिनैनो मोनथिनो हाबाय आरो दानि दिनावहाय ओंखारनाय माखासे से बिगियानारि आगजुफोराबो माजों ओंखारदों होनोब्ला बे बिजाबनि गेजेरजोंनो बा बिजाबखौ फरायनानै गियान मोननायनि उनावहायसो सुबुंफोरा ओ माबा मोनसे सानखांथिनि आदब फोराबो गोसोआव फैनानै बेफोरखौ लानो हानायनि गेजेरजोंसो ओ बिसोरो दिहुनथाइ खालामनो हादों माखासे दानि दिनावहाय जेनेबा बिजाबनि अनगायैबो मबाइल बा इन्टारनेटनि गेजेरजों बा कम्पिउटाराव बायदिसिना सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो बेफोरबादि लानो हानायनि गेजेरावबो मा दङ बिजाबनि माखासे गोनांथि हाबना दं आरो बे बिजाबखौ फरायनायनि गेजेरजोंसो बिसोरबो माबोरै ओ इन्टारनेट बायदि बा माबा मोनसे मुवाफोरखौ नांगौ बादि बेफो बेफोरबादि साननाय सोंलुआ फैदों थारमाने बेफोरबादि सोंलु फैनायनि गेजेरजोंसो बै दिहुनथाइआबो फैबाय दिहुनथाइ फैनायनि उनावसो मा बेफोरखौ गासै सानखां हुंखाङै माबादि जानांगौ माबादि जानाङा माबादि खालामोब्ला सुबुङा ओ बेफोरखौ बाहायनो हागोन रोंनो हागोन बेबायदि सानखांनायफ्रा फैबाय थारमाने बियो ओ मोनसे ओ दिहुनथाइ खालामनोबा बेयो लासै लासैसो मा जायो ओ मोनसेनि दिहुनथाइनि उनावहायसो मोनसे मोनसे सानखांथिया फैयो बेखौ दिहुनथायाइनो होननानै सुबुंफोरा दिहुनखाया आरो माखासे मानसिफोरा मानि बेखौ फरायनानै बा नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बा सुबुंफोरनि माखासे रोंगौथिफोरखौ बेव एसे बेव एसे बेव एसे ओ गियान लानायनि गेजेरजोंसो मोनो बे गियानफोरखौ जोङो बिजाबाव लादोंमोन आरो सुबुं माहारिया बिनि अनगायैबो जोङो मा मोनो ओ माखासे फेस्ला बा आरो इन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा बा रंजा होग्रा आखुनिबो मोननो हायो जोङो बिजाबाव जेरै खन्थाइ मोनो सल'मा मोनो ओ फावथाय मोनो फावथिना सोरनिबा जिउ खौरांबो मोनो बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो बिजाबनि गेजेराव बुथुमनानै लानो हायो जारिमिनानो जा गोदो गोदायनि राजा राजा रानिफोर बेफोरनि बागै जोङो बिजाबाव फरायनानै गियान मोननो हायो सल'मा सोरनिबा ओ जाथाय जानाय बा बेयावनो आखुनि सोरनिबा आखुनि बागै बेफोरखौबो मिथि नो हायो सुंद' सल' बा थुनफावथिना थुनफावथिनाफोरखौहाय मारोरैहाय लिरो बा बेवहाय दिन्थिनाय आखुफोरा माबायदि केेरेक